हेल'।
हेल'।
औ नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै औ मोजाङैनो दङ नोंथां औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे औ औ औ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांनियाव गिबियावहाय बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बा बेफोरबायदि बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो गोबां मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दङ नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओ बेफोर ओंख्रिफोरनि बागै आं नोंथांनाव एसे मा मा ओंख ख्रिफोरखौ बर'फ्रा दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो बेखौ आं नोंथाङा एसे नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना बेनि बागै?
औ हागोन नोंथां। थारैनो जोंना ओ बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा गिबियावनो जोंनि खुगायाव फैयो। ओ
अनज्ला दाउ सबायजों साम' एबा नारजै अमा बेफोरनि अनगायैबो नाफाम औ बेफोर ओंख्रिफोरा नो जोंनि ओ खुगायावहाय एबा बर'फोरनि खुगायाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला बेफोरनो गिबि फैयो होननानै जोङो मोनथिना मोनो नोंथां?
बेफोर ओंख्रिया बर' हारिजों मोनसे गोथौयै सोमोन्दो थानाय ओंख्रि। ख्रै होननानैबो जोङो ओ बेखौ मोनथिना मोनो।
औ।
बिदिनो जोंनाहाय ओ बेफोर ओंख्रिखौ संनो थाखाय बांसिन ओ सुबुङानो जोंना खार रै खौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। बेफोर ओंख्रि खौ ओ बांसिन जोंना खारदैखौनो जायो होननानै जोङो मिथिना मोनो। जे रै जोंना सबायबाबो ओ सबायजों साम' संबाबो बेवहाय खारदै होनाय जायो। आरो अनज्लाजों दाउ सबाबो बेवहाय खारदै होयो। बेफोर ओ मैखंफोराव जोङो गासैखौबो खारदै होफ्रामो होननानै जोङो मोन थिना मोनो नोंथां। औ ओ बे ओ बेनि थाखायनो जोंना ओ अनज्लाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो आङो नोंथांनि सेराव अनज्ला ख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै नोंथां। जोंना अनज्ला ओंख्रि होनोब्ला औ अनज्ला ओंख्रि होनोब्ला जोंनिया ओ बर'नि मोनसे हारि रिमुजों सोमोन्दो थानाय बा बर' हारिजों मोनसे गो थौवै सोमोन्दो थानाय ओंख्रि होननानै जोङो बेखौ मोनथिना मोनो।
बे ओंख्रिखौ जोङो ओ जोंनि बर'नि हाबायाव ओ हिन्जाव गोदानाहाय ओ बेखौ ओ देनानै इसिं सिङावनो संनानै हौवा गोदाननो जाहोनायजों लोगोसे बेखौ ओ ओ रायजोफोरनो जाहोनायखौ जोङो नुना मोनो। ओ बे औ हाथासुनि हाबायाव बे ओ खामानिखौ जोङो नुना मोनो नोंथां।
बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रि अनज्ला ओंख्रि संनो होनोब्लाथा ओ गिबियावनो जों नो अननि गोनांथि जायो बे अनखौहाय जोंहा बनि फ्राय मोनगोन होनबोला बेखौ ओ जोंना माइरं ओ माइरंखौ सोमना दोननानैहाय। गुरै जायोब्ला बेखौ सुनानै ओ सान्दुंआव दसेनि थाखाय दै सर'नानै फोरान ना दोननाय जायो।
औ औ।
दै सननाय फोराननाय दोननाय जायो बेनिफ्रायहाय जोङो बेखौ दिंखियावहाय देनाय नुयनो मोनदोंमोन गोदो। बांसिन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव ग्रेन्डार रेदि मिक्सार बायदिसिनायाव जोङो देनायखौ नुनो मोनो। बिनिफ्राय देखांनानैहाय जोंहा ओ बेखौ औ दाउजोंसो बांसिन संनाय जायोऋ नालाय एबा बर'फोरा दाउ बेदरजोंसो बे ओंख्रिखौ साबजानाय मोनो बेनि थाखायनो जोंहा दाउ बेदरखौहाय मोजां एव फ्रामना लानाय जायो बेखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव औ बेयावहाय जा मस्ला मस्लि नांगौ बेफोरखौ गाखौबो नांगौ जखानि होदेरना लायो आरोहाय ओ बेयाव औ सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बायदिसिनाखौ होनानै लायो बेनिफ्राय जोंहा ओ बेखौ एवफ्रामनाय समाव दै होना होयो। बे दैयाखौ जोंहा अर बुजा सुना होनानैहाय ग्लब ग्लब गोदौ होनोनाय जायो आरो ओमफ्राय बे गोरौबाय थानाय दैयावनो जोंहा अन गुन्दैखौहाय होसननानै होयो आखाइजों फ्रि फ्रि जाहाथे बियो अथा जाया बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ मोजाङै गोदौहोना बेवहाय नांगौ जखानि खारदैखौ होबाय आरो बियो मोननो जायोब्ला बेवहाय जोंना गंगार दोनन्दिया एबा न'नि दोनन्दिया बे हाइजें बिलाइखौ होनानै जोंना मोदोमफ्रु मोदोम होनानै खांनाय जायो बिदिनो औ औ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनज्ला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथाङाबो आंनो बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख बुंब्लाथ' जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरै अनलाजों दाउ बा बेबदिनो अमा जों नारजि सबायजों साम' आरो मैथाजों ना बेफोर माने जोंनि बर'फोरनि जोबोर मोजां मोननाय जेनेबा दोरोङारि हिसाबै जों बाहायनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ थिग बेबादिनो जेरैहाय नोंथाङा ओ अनलाखौ माबोरैहाय सङो बेखौबो बुं खोनथालांखाबाय जे बेजों आरो अजों अनलाखौ औवा मेवाय बायदि बायदिबा बेबदि गोखा बा बेफोरबायाददि बासिखा बिबार बेफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना औ थारैनो बेफोरो माने बर'नि दोरोङारि हिसाबै जों बाहायनाय जायो जेरै ओमाय जोङो बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनि सुबुंफोराबा बिसोरो माने खारदैजों संनाय बा बिदिनो मेनानै बा रुनानै जानाय बे फोरोंथिफोरखौ माने बिसोरो जोबोरैनो मोजां मोनखायो आरोना
औ नंगौ
अ बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो अनला बा बेफोर अमाजों नारजि बे बे ओंथिफोरा माने ओ मैथा जोंना बेफोर ओंथिफोराव माने बांसिनै बायदिसिना जेरै जोङो बायदिसिना बाजाराव बायनाय मैगं थाइगं बा पटल जिंखा बेफोर फोराव जों गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार बा मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना जोङो जोङबा बेफोरबदि अनल-अनला ओंख्रिफोरलाव फोराव बा बेफोरबाददि हासारफोरखौ बाहायनाय जाया मानो होन जों बेफोरखौ गावबा गावनो आखाइजों बानायना जानाय जाय जिहेथु जों माइरं बा नारजि बेफोराव जोङो फाथो बेफोराव जोङो मुरि आरि होनायखौ बां बांसिनै नुनो मोननाय जाया आरो होनायबो
औ नंगौ नोंथां
आरो जेरैहाय जों अनलाजों दाउआ जों बर' सुबुंफोरजों माने गोबां एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों हाबा ओ हाबाफोराव जोङोबा ओ हौवा बा हिनजाव गोदान बेफोरबायदि लाबबाबो जेने बेबादि जोंहा गिबियाव जेनबा ओंखाम ओंखाम जा ओंखाम बेबादि अनलाजों दाव सं संनाय बा हाथा खुरनाय बेफोरबायदि हुदाया जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दासिमहालागै सोलिबोगा सिनो दङ आरो ना
औ नंगौ
जोंहा जेरैहाय जोङो अमाजों नारजि होनबाथाय जोङो गिबियाव नारजिखो जों फाथैनिफायनो बानायनाय जायो आरोना।
औ
अ फाथोनिफाय बानायखांनानै ओ जेब्ला फाथोखौ फैयो अब्ला बे फाथोआ रा आजासिम माने बेखौ एसे बिफाङा राजासिम जोङो बेखौ माने फाथोखौ दानफायनाय जायोना। बेखौ हानानै लाबोनाय जायो बिनि उनाव बिनि मोन बिलाइखौनो जोङो मोजाङै सान्दुंवाव फोराननाय जायो आरो जेब्ला बेयो गोरानबा बेखौ सिफ्लेना हानायसिम हालागै बेखौ जोङो सान्दुंवाव फोराननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जेब्ला जोङो गोबाव समसिमा फोराननानै बियो मोजाङै रानो अब्ला बेखौ जोङो जलंगाफोराव माबा बस्थाफोराव जोङो सोनानै गोबाव समसिमहालागै दोननाय जायो आरोना। अ बे फाथोखौ जोङो जेब्ला सिम गोबाव समसिम दोनो बा सोनानै दोनो बेफोरदियाव जोङो मोजांसिन जायो बा जानो मोजांसिन जायो फाथोखौ बेफोरबायदि होननानै जों मिनथि मोनो आरोना। जेब्ला बेखौ जोङो बेनि उनाव जोङो जागोन अब्ला बेखौ खायफा खायफाया फुकार बा बेफोराव रुनानै लाग्रोननायखौ जों नुनो मोनो खारै होखानानै खायफाया जोङो बे खौ दैयाव गोबाव समसिमहालागै संनायनि सिगां सोमहाबना दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना। बेजों लोगोसे जोङो बेहाय बेदर बा माबाफोर संगोनबाबो जोङो फारसेथिंहाय जोङो नारजिखौ रुना नै ला- लानाय जायो फारसेथिंहाय जोङो बेदर बा अमा बेदर बेफोरखौ जोङो मोजाङै संनानै बेयाव थाव हालदै माने गासै जा जा मस्ला मस्लि नांगौ बेफोर मुवा बेसादफोर खौ जों मोजाङैनो होखानाय जायो आरोना। बिनि उनाव जोङो जेब्ला बेयाव नारजियाव जोङो बेफोर बेदरफोरखौ माने होसननाय जायो जोङो बेबादिनो जोङो बेबादिनो बेखौ नारजिखौ संनाय जायो आरो। बुंनो थाङोब्ला बे नारजि बा अमाजों नारजि बेफोर नारजियाबो जोंनि सुबुंफोरजों माने ओ अनलाया जेरै सोमोन्दो दङ बेबादिनो बेबो गोबां सोमोन्दै एंगारलायनो हायै दङ होनना जों फोथायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गोजान गोजाननिफ्राय आलासि दुमसि फैबा एबा सिनाय मोनि फैफेरि आलासि न' जानो फैयोब्लाथाय जोंहा माने गोदान आलासि फैनाय बेफोरबादि नारजि जाहोआ बेफोरबादि नेमखान्थिफोरा जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्राय नो दङ आरो। जेरैहाय जोङो नायनो बायो बा सोमोन्दो नागारलायनाय जायो बेफोरबादि जायो होनना जों फोथायलायनाय दङ आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
अ आरोहाय जोंहा बेजों लोगोसे जेरै जोङो मानसि थैनाय बा सारादु खुंनाय बेफोरावबो जोङो नारजिखौ बाहायनाय नुनो मोन नो ओं गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंजों नार जिया गोबां सोमोन्दो एंगालायनाय सोमोन्दो दङ आरो। अ बे जों लोगोसे जोंहा गोदो गोदाय समाव थ' जोङो बहाबा बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौसो जानाय जायोमोन आरोना।
औ नोंगौ।
जेरैहाय जों अबबा बिलो बा फुख्रिफोराव गोदोनि सुबुंफोरा ना गुरनो थाङोबा बिसोर बांसिनो मानि मा नेरसोन बाजारि बेफोरबायदि मिथिं गायाव मोननाय मैगं थाइं बेफोरजोंसो माने रुनानै बा संनानै जायोमोन बेफोरबादि जायोमोन आरो बेबायदिनो आरो बा अनबारि फोराव मैहुर खालामनो थांबाबोबा बिसोरो बांसिनै सावनानै बा हांनानै रुनानै बेफोर खौ जानायखौ जों मोनथिनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बुंनो थाङोबा जोंहा बेफोरबायदिया ओ बेफोरबायदि ओ रुनानै बा बेफोरबायदि सावनानै हांनानै जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनदिया आरो ना।
औ।
औ ओ नों ओ नोंथांमोननि। नोंथाङा सबायजों साम'खौ माबोरैहाय सङो बेखौ खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंना सबायखौ ओ सबायजों साम' संनो थाखाय समाय आरो साम'खौ गिबियावनो नांगोन। बेनि उनाव जोङो साम'खौ लाबोबाय लाबानैहाय ओ दैयाव सोमना दोनबाय हरसेबा हरनैनि बेनि उनावहाय जोंहा बेनि खुगाखौ एरख'बाय आरो उननि बाहागोखौबो दानस'ना लानाय। लानाय जाबाय बेनिफ्राय जोंहा सबायखौ रुनानै लायो। बेनिफ्राय सबाया जेब्ला रुखांनाय जायो। बेखौहाय ओ साम' एवफ्रामनायावहाय लुसेमना होयो आरो लुसनखांनायनि उनाव ओ बिदिनो ओ दसे गोदौ होयो बेखौ ओ गो दौ होनाय होखांनानै ओ बेवहाय खारदैखौ जोंना होदलाना हो नाय जायो एबा नांगौ जखानि होयो बे खारदैखौ नांगौ जखानि होननि उ नाव मोजाङै ओ अर सुनानै बेहाय जो हाइें बिलाइ पियास बिलाय बायदिसिना ना गंगार दोनदिया एब बेफोरखौ होनानैहाय जोंना ओ बेखौ ओ खांनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय ओ सबायजों साम'जों औ बे रोखोमनिनो संनाय जायो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां। हेलौ।
इदिनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ।